औ हेलौ खुलुमबाय नोंथां ओ सानजौफुनि गाहाम हलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ
दा आं नोंथांनो औ दा आं नोंथांजों ओज दावबायनाय आयदानि सायाव रायलायनो थाखाय क'ल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा बे आयदानि सायावो मा फोर ओ उसुबिदा दं नामा औ औ औ
ओहो गैया नोंथां ओ सावराय जागोन दे नोंथां।
औ नोंथां दा अब्ला आं नोंथांखौ दावबायनायनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोना होनो खावलायनाय जाबाय।
अ अ अ। हेलौ।
औ नोंथां।
हेलौ औ नोंथाङा मा बुंदोंमोन मोजाङै खोनायासै। औ नोंथाङा
अ आं नोंथांखौ औ खोनादों नोंथां।
औ औ मा बुंदोंमोन?
दा आं नोंथांखौ दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै बुंथिग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ ओ बेबायदि ओ दावबायनाय होनब्लाथ' दावबायनाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माने जोबोद गोनांथार आरोना।
औ औ।
जोंहा दावबायनायफ्रायबो गोबां मिथि मोनो बेफोरखौ मिथिनो मोनो ओ गियानफोरबो मोननो हायो आरो बुंनो थाङोब्ला। ओ दावबायनाय होनब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि दावबायनो हायो जेरै जोङो ओ दावबाय नो मोनसे जायगा दावबायनो थांबा जोंहा गिबियावहाय बेफोरबायदि ओ गाननाय जोमनायनिबो गोनांथि जायो बेजों जानाय लोंनायबो लांफाखानांगौ जायो आरोना। जों बेनिफ्राय बै मोनसे मोनसे जायगायाव दावबायनो थांब्ला जों बेनिफ्राय माने गोबां गियान सोलोंनो हायो जेरैहाय बुंनो थाङो ब्ला जोङो बै जायगानि थासारिनिफ्राय लाना गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोर गासैखौबो मोनथिनो मोनो आरो बेजों लोगोसे राव जेरै जोङो जोंनि रायज्लायनाय रावखौ खौबो बैसोर बेलेग हादोरनि मानसिफोरनो फोरमायथिनो हायो एबा मोनथिहोनो हायो हायो जोंबो माने बैसो रायज्लायनायफोरखौ जोङो मोनथियो आरोना ओ बेजों लोगोसे से जोङो जेरैहाय ओ दावबायनायाव गोबां रोखोमनि गियान सोलोंनो हायो जेरै जोङो बैफोर ओ दावबायनो थांनायफोराव जोङो अबेबा जोङो गारि मथर थांबाबो बबेबाफोरजों थां माने जोङो गो-गोबां लामा सामाफोराव गोबां जिब जुनार नु बिदि दंफां लाइफां बिबार जिब- जुनारफोरखौबो नुनो मोनो आरो ना ओ बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा गियान। जेरैहाय जोङो दाबसे जायगायाव दावबायनो थांनानै माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि हयथ' सोरबा सुबुंफोरा दावबायफेराखै माने दावबायफेराखैब्लाबो जों माने जोङो बिसोरनो खोन्थाफैनो हायो जे बै जायगाफोराव ओ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बै सोरनि थासारिखौबो जोङो फोरमायना खोन्थाफैनो हायो बेबादिनो जोङो दावबायनायनिफ्राय गोबां गियान मोननो हायो आरोना।
औ औ।
ओ आथि खालावथ' बुंनो थाङोबा गोबां खाथि खाला जायगायाव माने रिजर्ट पार्क बा बेफोरबायदि गोबां जायगा ओ दङ आरोना बेरायनो थांब्ला ओ जोङो बेफोराव दावबायनाबो गोबां गि
नोंथाङा दिनैसिम मा मा जायगायाव बिर-दावबायफेरखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि खाथि खाला ओनसोलावथ' ओ गोबां रिजर्ट पार्क दङ लोगोसे बेजों गोबां बेफोरबायदि पिकनिक स्पट बेबायदि जायगा दङ आरोना
औ औ।
ओ बेफोराव बेरायो ओ लोगोफोर, जों बेरायो बहाबा सम ज बेफोरबादिनो न'खरनि सोद्रोमाफोरजोंबो बेरायनो थांनाय जायो माने बेरायनो थांबाथाय गोसोफोरखौ मोजां मोनो जेनेबा बेबायदिनो बेरायनानै जोङो जोबोद मोजां मोजां मोनो आरोना बेरायनायाबो जोंनि जिउआव मोनसे गोनांथार आरो। ओ जोङो बेबाददि बेरायनायखौल' बेरायनाय दावबायनाय होना जिहेथु जोङो खायफा खायफा ओ सुबुंफोरा माने सोलोंथाइ लानो थाखायबो माने बेनिफ्राय गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव माने गोबां समसिमहालागै थाहैयो बा बिसोरो फरायहैयो बा सोलोंथाइ लाहैनो थाहोयो होयो आरोना अब्ला बेफोरबो माने मोनफा मोनफा दावबायनाय होननानै जों बुंनो हायो आरो अ ओ बेबायदिनो जेरै जों दावबायनायनि गेजेरजोंबो गोबां जों माने खन्थाइ बायथाइ बेफोर दिमथिंगाखौ लानानै जों मोनसे जायगायाव दावबायनो थाङोन ने माने जोङो जेरै बे मिथिंङाय दाउमा दाउसा जिब जुनार गासैखौबो बिबार बिलाइ बिफोरखौ लानानै जों माने मोनफा मोनफा मोनफा खन्थाइ एबा रायथ सुजुनो हायो आरो ना इफोरबो माने दावबायनानै मोन मोननाय मोनफा मोनफा गियान नोंथाङा अबावबाफोर दावबायफेरबाय ना
औ नोंथां गोबां जायगायावनो दावबायबाय आंबो दा आङो दावबायनाय होननानै बुंला गुबैयैथ' औ आं गुबैयै फसालि ओ फरायसानिफ्राय गो बां दावबायबाय माने दानि दिनावथ' गोबां फरायसालिफ्रानो दावबायनो लाङो नालाय दा जेरै फरायसालिनि ओ गोबां फरायसालिफोरनिफ्रायनो गोजां बोथोरफोर जायोब्ला एबा बेफोराव जोंना फरायसालिनि थाखो थाखो गुजिफोरखौ लानानै एबा थाखो द'निफ्राय गोजौ गोजौसिम थाखोफोरखौ लानानै जोंना गोबां जायगायाव दावबायनो लाङो दा बेफोरबायदि जोंनि फरायसालियावबो दावबायनो लांदोंमोन जोंखौ गोबां जायगायावनो दा आं बुंनो थाखाय थाङोब्ला गिबियावनो आं बुंनोसै जोंनि जायगानिनो जोंनि बर' बर' ओनसोलनिनो मोनसे दावबायग्रा जायगा मानास रारि हाग्रामा दा बेवहाय जोंखौ दावबायनो लांदोंमोन दा बै समावथ' जोङो हारसिं हारसिं दावबायनो थांनो हानाय नङामोन बै जायगायाव दा जों न'खरफोरनिफ्रायबो बेबायदि सानफ्रोमबो बोसोरफ्रोमबो दावबायनाया माने सम ओ सा माने जाथावना जाया दा बेबायदि फरायसालि फोरनिफ्राय दावबायनो लांनायाव जोंना गोबां मुलाम्फा जायो आरो जों फरायसाफोरनि थाखाय दा जोङो जेरै जै बै थाखो स्निनि समावनो जों जेरै मानास हाग्रायारि हाग्रामाखौ नुनो मोनबाय दा बेवहाय जोङो गोबां मोनथियि बु मोनथियि बुस्थुफोरखौ मोनथिनो मोनबाय जेरै मानास हादोरारि हाग्रामा सिङाव जों नुफेरि जिब जुनारफोरखौ नुदोंमोन जेरै मोसा मैदेर ओ बायदिसिना मोख्रा गान दा बाय बायदि बायदि बेबायदि गोबां जुनारफोरखौ जों नुदोंमोन आरो बेवहाय दा बे जुनार फोर लुनायल' नुनायल' नङा बेनि अनगायैबो जोङो बे हाग्रामा सिङाव मा मा जायो बेवहाय माबायदि मानसिफोरा बेरायहैनो हायो गुबुन गुबुन गुबुन हादोरफोरनि सुबुंफोर फैयो गुबुन जोंनि हादोरसाारत सिंनिनो भारतनिनो गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनिफ्राय दावबायारि र फैयो जों बेफोरनि बागै गोबां मिथिनो मोन्दोंमोन आरो जेरै दा जों मानासाव हाबहैयोब्ला। जोंना गुबुननिफ्राय फैनाय सम। सुबुंफोरनि थाखायबो बेवहाय थानो थाखाय जायगा बानायनाय दङ। लोगोसे बेवहाय जोंना। जिब गारि दङ जेराव गाखोनानै जोङो। फरायसायानो जा न'खरनि सुबुंफोरानो जा जों गाखोनानै। आरामसे जोङो। गासै मानास हाग्रामाखौबो जों बेरायजोबनानै नायनो हायो। दा आरो बेनि अनगायैबो बे हाग्रामा सिङाव जेरै हाग्रा गेजेर गेजेर। जोंना मोनसे फार्मु लुनाय थायो जेराव।
औ।
नेगिरिफोरा हाग्राखौ बेङो बेनि उनाव जोंना। बे सिङावनो जोंहा गोबां समायना समायना दैमाफोरबो नुनो मोनो। बेनि उनाव जों हाजोफोरनि समायना नुथाय नुनो मोनो।
आरो जों गोबां गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोरखौ नुनो मोनो आरो जाय जोबोर सोमोनांथावना। आरो गोबां जों मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोनो। दा बेफोरबायदि जोङो आङो माने फरायसालिनिफ्राय बेबायदि दावबायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो बेबायदि दावबायनाया दासिमबो जाबाय थायो बेयो जोबोर। बाख्नायथावना आरो इयुनावबो जाबाय थानो नांगौ मानोना सासे फरायसाया। उन्दै समाव हारसिङैनो बेरायहैनो हाया लोगोसे न'खरनिफ्रायबो बेरायनो लांबाय थानाय जाया बोसोरफ्रोमबो। दा बेनि अनगायैबो आं। मोजां आंनि। मोजां मोननाय दावबायनाय होननानै बुङोब्ला शिलंनि दावबायनायाबो जोबोर मोजांमोन। जेराव जोङो जोंनि। फरायसालि फरायसा फरायसालिनि लोगोफोरजों जयै थांदोंमोन। ओ। गोबां जोङो रंजादोंमोन जेराव जोङो गुबुन गुबुन आबहावाफोरनि बागै। गुबुन गुबुन बारहावाफोरनि बागै। जोङो मोनथिनो मोनो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि बागै मोनथिनो मोनो। जेराव जोङो शलंआव थांनानै गोबां जायगायावनो बेरायदोंमोन सिलंआवथ' मोनसेल'। बेरायग्रा जायगा गैया नालाय जोङो जोंनि शिलंनि गुबुन मा। माहारि गुबुन हारि बेबायदिनो गुबुन धोरोम। फोरनि सुबुंफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन। आरो जोंनि आबहावाया जोंनि बोथोरा शिलंनियाथ' जोबोर। गुसु। दा जोंनि खाथियाव थानायनि जा थानायनि उनावबो सिशिलङादि जोबोद। गुसु हाजोआव थानायनि थाखाय। बेफोरखौ नुनानै जोङो जोबोर रंजानाय मोन्दोंमोन आरो बेबायदिनो आरो। गोबां सोलोंनाय सोलोंथाइबो मोननो हादोंमोन। शिलंआव थांनानै जों बेवहाय आरो बायदिसिना। ओ। जों मोनसे मिउजियाम मावबो हाबैदोंमोन बेनि उनाव जोङो। मोनसे वार्डस लेक होननाय मोनसे जायगायाव हाबहै दोंमोन मोनसे बिलो। जेराव सेरि ब्लसोम जायो आरो बेनि उनाव। जोङो। मोनसे गल्फ फिल्डआव हाबैदोंमोन जाय जोबोद समायना माने थाङोबथाय फैफिनो बालायनाय। बिदि जायगा आरो जोङो मोनसे। बाथौपुरि होननाय मोनसे जोंङो बाथौ मन्दिर मन्दिराव हाबहैदोंमोन जोंङो जोबोद समायना बेफोर नुथायफोरखौ नुना माने जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेफोरखौ बेफोर समफोरखौ फैफिननाय मोनब्ला ओरै जा लायो जबोर मोजां आरो बा बेबाय बिदि दावबायनाया माने जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार
औ औ
बेबायदिनो आङो इयुनावबो दावबायबावगोननो होनना सानो ओ फरायसालिनियानो जा हारसिं जा दाथ' फरायसालिनि दावबायनायखौ जों मोनफिननो थांलिया जोंथ' दा फरायसालिनि समखौथ' मोनफिनला नालाय जों दा गावबा गाव हारसिंनो बेरायनो नांसिगोन दा
औ नोंथांमोननाय बादिनो माने अ माने आथिखालाव ओ जोङो फरायसालिफोरनिफ्राय गोबां दावबायनो लांनाय जायो आरोना
औ औ
अ गोदो गोदायथ' माने जोङो बेफोरबायाददि थांनो मोनामोन आथिखालाव माने बेबायदिनो गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव फरायसालि एबा फरायसालि माबाफोरनिफ्राय दावबायनो लांङो बेफोरो मा माने जोंनाव गोसोखांथि बा बेफोरबायदि गोसोखांथि महरै थानाय जायो आरो ना बे बादि जों माने जबोद गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो लाङो फरायसालिफोरनिबो औ
औ नोंथां दा नोंथां जोंना समाबो जाहैबाय दा जों दोनथ' थ' जासिगोन नामा नोंथां बे गोजोन गोजोनथों नोंथां